खोनादोंना नोंथां?
नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
आं नोंथांनो नोंथांजों दसे सम राय्लाय जागोन ना?
औ रायलाय जागोन नोंथां नोंथाङा मानि सोमोनदै राय सावरायनो सानदों
औ आं मागो दमासिनि सोमोनदै रायलायनो सानदों नोंथां
औ नंगौ नामा
बुंनो हागोन ना जों मागो दमासियाव मा मा खालामनाय जायो
जोङो मागो दमासि होननानै बुङोब्ला बेबो बर' हारिमुनि मोनसे आंगो फोरबो
औ नंगौ
औ बे फोरबोआवनो जोङो पुग दाननि जोबथा सानाव जोङो औ जोङो बेलासि बेलासि समावहाय जोङो नारा हानानै भेलागुरुखौ बानायनानै दोननाय जायो लोगोसे फिथा सौराइ बायदिफोरखौबो देनानै लानाय जायो
औ औ नंगौ थारैनो
आरो बेनि हरावहा जोङो बयबो न'खरनि गासै ज' लोगो नांना नै जेरै ना बेदर बायदिसिना जोङो जयै खाना जानाय नेम खानथिफोर दङ औ थिग बेबायदिनो बेनि अखानायै जोङो बे सानसे सिगां बानायना दोननाय भेलागुरखौ सावनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो गोथ थार जानानै जे बे भेलागुरखौ खौ सावनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि गोसोआव माबाफोर गाज्रि साननायफोर दङब्ला बेफोर खारथों बा मोजां साननाया फैथों आरोबाव बेमार आजार फोरा बे अरावनो खारजोबलांथों ओरै होननानै जोंङो भेलागुरखौ सायनाय जायो औ नोंथाङा बेनि बाग दे आरो माबाफोर बुं मिथिबावो नामा?
औ बेनि बागैथ' बेखिनियानो आरो जोङो मागो होनोब्ला जोंनिया फिथा सौराय जानाय नङा होनबा
औ
ओरैनो जों मा मा फिथा सावो मागो दमासियाव नोंथाङा बुंनो हा
हागोन मागो दमासियाव मा मा फिथा सावो होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै लावदुम फिथा एनथाब फिथा थावनि फिथा एबा सिथोव सिथाव फिथा आरो लारु थिग बेफोरबायदिनो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ थारैनो नं
औ ओ लारुम फिथाखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ लावदुम फिथाखौ जों माइरंखौ माइरंखौ जों सोमग्रोना लाबाय लानानै सुखांना दोननानै बेखौ दिंखियाव बा उलाराव थांनानै सहैबाय
औ नंगौ।
बेखौ टिक्लिनि खुगा बा खुरै बेदों मुस्रिबा बियान फालि फोरजों दै जुदु याव दै जुदु गुदुङाव होनानै हम्बाय हमनानै बिदि बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ दा बिदिब्ला आङो एन्थाब फिथाखौ माबायदि बानायनाय जायो होनना ओ होननानै बुङोब्ला ओ जोङो बेबायदिनो माइब्रा माइरंखौ ओ बे खौ एन्थाब फिथाखौ माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय जायोना नालाय माइब्रा माइरंखौ सि सोमनानै जोङो बेफोरबायदिनो देनाय जायो। देनानै बेखौ औ दैजों नानानै बेखौ माने आखाइजों नानानै बानायनाय जायो। फिसा फिसा बेख ओ औ थिग बेफोरबायदिनो बानायनाय जायो।
मा मा फिथा बानायनानै मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आं बेफोरबायदिनो लावदुम फिथा एन्थाब फिथा सिथाव फिथा आरो लारु बानायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो। लारु होननानै बुङो ब्ला आङो गिबियावनो नालेंखरनि लारु खौ ओ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन खहस माने गोरलै बायदि मोनो।
औ नंगौ थारैनो। औ बिदिनो एनथाब एनथाबबो बानायफेरबायना नोंथाङा?
औ बानायबाय।
माबायदि बानायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ बेखौबो माइब्रानि माइरंनिफ्रायनो देनानै बानायनाय जायो। बेखौ गुबुन माइ माइरंफोरनिफ्राय बानायनो हानाय जाया। मानोना बे माइब्रा माइरंआव इसे आथाया बांसिन थायो नालाय बे आथा गोनांसो गाननांगौ फिथाया बेखौ देना लानानै गुनदै खालामनानै बेखौ टावा एबा सारायाव होब्लानो बे आथा ओ फिथा रखम मोनसे माने ओ जाखांबोयो बेयावनो जोङो नालेंखर जानो गोसोब्ला नालेंखरनि बा गुर मिथाइ जानो लु योब्ला गरु मिथाइ होनानै बेखौ फिथानि महराव बानायनाय जायो बेखौनो जोङो एनथाब फिथा होननानै बुंनाय
औ नोंगौ नोंथां थारैनो नों बुंनाया सैथ थो
औ बिदिनो जोङो ओ फिथा सौराय जानायनि अनगायैबो जोङो बैसागु ओ मागु मागो बोथोराव गोबां ओ जेरै दाउ अमा ना बेफोरबायदिखौ जोङो जानाय नुनो मोनो बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो
औ बे जोंनिया दा मागो बैसागो बेफोरो जोंनि मोनसे फोरबो नालाय जों बेयाव गाजा गोमजा खुसियैनो मागो दमासि होननानै ज जोङो जानाय जायो आरो अमा, ना, बेदर बेफोरखौ
औ नंगौ। औ जोबोरैनो जोबोरैनो ओ मेहेर गोनां बे जोंनि ओ मागो फोरबोआ
औ नंगौ थारैनो नंगौ
औ
जों मागोआव बिदिनो गेदेर गोलावफोरखौबो मान लायो नङा होनबा
औ नंगौ आरोबाव
आरोबाव बिदिनो बायदि बायदि फिथा बानायनानै जायो। मा जेनेबा औ गामि गामि थांनानै लिंबाथाय आलासि उलासि लिंनानै जों फिथा साहा लोंहोयो आरो
औ आरोबाव ओ गोदो गोदायनि दिनाव जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन जा गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्लायानो जा बयबो गामि गामि बयनिबो नख न'खर न'खर थांनानै फिथा सौराय मागिनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन।
औ नंगौ थारै
औ नाथाय दा बेफोरो जोंनि ओनसोलफोराव इसे खमायलांनो हमदोंसै नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खमिलांनो हमनायखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ बेबो नंगौ
औ दा नोंथाङा मा फिथाखौ बानायना मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ आङो ओ बे लावदुम फिथाखौनो बांसिन बानायनानै मोजां मोनो मानोना बेनो बयनिस्रायबो गोरलैसिन राहा
औ दा दा लावदुम फिथायाव मा मा होफानाय जायो एसे बुंनो हागोन ना?
औ लावदुम फिथायाव जेरै नालेंखर सिबिं आरो गुर मिथाइ बा सिनि नङाब्ला संख्रि बेफोरबायदि बेखिनिखौनो होनानै बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ
औ नोंथाङा सौराय सौरायखौ मोनजाफेरदोंना?
औ औ मोनजाफेरदों नोंथां
सौरायखौ माबायदि बानायनाय जायो नों नथाङा एसे फोरमायना हागोन
खौबो बिदिनो माइरंखौ सोमनानै बिदिनो साराय गुदुङाव एवनाय जायो आरो नोंथां एवनानै बे सौरे माइरङा बेरबा बेरगोन जेब्ला अब्लानो बेयो सौराय जाबाय आरो
औ नंगौ बेखौ सौरायखौ जोङो देनानैनो ओरैनो जानायबो जायो आरो बेखौ गुन्दै खालामनानैबो जानाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ गुन्दै खालामामना जानाय आरो ओरैनो जानायनि गेजेराव माबा मोनसे गोथाव ओ गोथावा खम बा बांसिन जानायखौ नुनो मोनो नामा?
औ जोंङो ओरैनो जाबाबो गोथाव मोनो नाथाय सोमनानै जानाया गोथावसिन जायोबायसा मोनो आंङो
औ नंगौ। औ
औ साहाफोरजों सोमनानै जाबा गोथावसिन मोनो आरो नोंथां
औ
नोंथांङा माबायदि जानानै मोजां मोनो?
औ आंबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जानानै मोजां मोनो। आरो जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि जानायखौनो बांसिन नुनो मोनो।
औ - औ नंगौ
औ आरो जोंनि मागो दमासिनि ओ सानाव जोंनि रायजोनि मेल मिथिं बा ओ ज' जानाय हाबाफारि बेफोरावबो जोंनि न' न'खर न'खर सावनानै ओ न'खर न'खर सावनाय फिथाखौ लांनानै रानहैनानै हैनाय जायो आरोना
दा नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननायखौ आं मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय जोबोद मिथिनोबो मोनबाय मागो दमासियाव मा मा नेम फालिनाय जायो
औ नंगौ
दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां ओं इयुनाव रायलायनो मोनगोन होननानै मिजिं थिबाय
फिन नोंथांजों रायलायफिननो मोनगोनखौ आसा थिफिननाय जाबाय।
औ नोंथां दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथनो दोनथसै नामा नोंथां
औ